हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
औ नोंथां आं एसे जिरायना दं नोंथां
औ ओ आङो नोंथांनिसिम माने बैसागु फोरबोनि सोमोनदै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांनियाव जुदि टाइम दङब्ला
औ दं टाइमया
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोङो ओ बैसागु होननो थांब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ जे बैसागुआ माने रंजानायनि फोरबो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओमफाय जोङो बे बैसागुखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोयो आरो ओमफाय दासिमबो फालियो ओमफ्राय जोङो गोदो बे बैसागोखौ ओ दानसे हालागै खुङोमोन आरो ओमफाय आथिखालाव माने ओ सप्तासे बा सानसे सानस्निल' खुंनाय नुयो आरो
नंगौ नंगौ
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो ओ बै बैसागोखौ माने सैथ्र अखाफोरनि बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओमफ्राय जोङो ओ सैत्र ओ अखाफोरनि माने जोबनाय सानावनो बयबो माने मानसिफोरा फुङावनो सिखारनानै ओ लाव फानथाव हालदै ओ दिग्लि लेवा ओमफाय बायदि माने लानानै मोसौफोरखो थुखैयो आरो जेरै ए गोरलै गोरलै माने रायदों बिजौ ओ बायदि लानानै माने मोसौफोरखौ ओ दैमा बा फुख्रिफोराव लाना थांनानै बेफोरदों ओ फोनना होनानै ओ बा ओम हांगारफोरखौबो फोनना होनानै थुखैनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
औ नोथां ओमफ्राय जोङो ओम मोसौखौ माने थुखैनाय समाव ओ मेथाइ खननाय जायो आरो
नंगौ
औ नोंथां ओमफ्राय बे मेथाइखौ नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा नोंथांङा जेरै मोसौखौ मोसौनि बैसागखौ गिबियावनो बुंग्रोदों बेफोरबायदिनो बैसागोनि जोंना गिबि सान नंङाब्ला जोंङो सैथो दाननि जोंना जोबनाय सानखालि जों मोखौखौ थुखैयो आरोना नोंथां जेब्ला जों मोसौखौ थुखैनो गोनांब्ला जोंङो बैनि सानसे जों सिगांखालिनो जोंङो नांगौ जानाय बायदिसिना लाव फानथाव हालदै दिग्लिलिथि जोंना मोखोननि थारा बायदिसिना नाखौ जोंङो लाग्रोनांगोन आरो नोंथां बेनि ओमफ्राय जोंना जेब्ला मोसौ जोंना थुखैनाय जोंना सान जायो ओइ बैखालि जोंङो फुङावनो जोंङो उथिनानै बेफोरखौ जोंङो लाव फानथावफोरखौ जोंङो मोजांङैनो हाना लानानै जोंङो माला खालामग्रोयो आरोना नोंथां खालामखांनानै जोंङो गलिनिफ्राय जोंङो मोसौखौ फुखैनो थाखाय जोंङो दैमा नंङाब्ला जों दैसा हाखर बिलो बायदिसिनायाव जोंङो लांनानै थुखैहैयो आरोना नोंथां थुखै थुखैखांनानै जों बै मोसौफोरखौ जोंङो खाना दोनथ'नानै जोंङो बैसोरनो जोंङो जेराव जों बनायनाय लाव फान्थाव बायदिसिना हानायखौ जोङो बिसोरनो सारनाय जायो आरो नोंथां सारखांनानै जों बिसोरखौ जोंङो न'निनो जोंङो साराय खान्था बायदिसिनानिफ्राय जों हांगार लाना फैनानै बेसोरखौ जोंङो खथा नंङाब्ला जोंङो मोदोमाव एसे फोननाय जायो आरो फोनखांनानै जोंङो बै जोंना बुग्रा जेरै थाराय बायदिसिनाजों जोंङो बुनानै बिसोरखौ जोंङो सल' मोनसे खनो आरो लाव जा फान्थाव जा होननानै बेनि उनाव जोंङो बेसोरखौ जेब्ला बुखाङो अब्ला जोंङो बेसोरखौ लांदां फोथार नंङाब्ला जोंङो दुब्लिफोराव जोंङो हगारनानै होयो आरो बेनि उनाव औ नंगौ
औ ओमफ्राय बेनि उनाव जोंङो ओ मोना मोना समाव माने बेसोर मोसौफोरनो फागा गोदान बावनायबो जायो आरो औ नोंथां ओमफाय बैसागु होननो थांब्लाथ' जों माने बयबो मिथिगौ बेयो रंजानि देरसिन फोरबो नालाय ओमफाय बे माने बैसागुआ सफैब्लानो माने बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ माने बयनिबो गोसोआ रंजाखाङो आरो ओमफ्राय जोङो मोसौ थुखैनायनि अखानायनायनिफ्रायसो माने मानसिनि बैसागोआ जागायो होनना हमनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंङो बयबो माने गामिनि मानसिफोरा गथ' गथ थाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला माने बयबो खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा गंगोना जाबख्रिं लानानै बैसागुनि बायदि माने मेथाइ खननानै ज' ज' गामि दाबसेनिफ्राय माने गुबुन दाबसे गामिसिम थांनानै माने मोसाहैयो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
ओमफ्राय मोसानायाव जोंनो बे न'खरनि बिगोमाया रां बा माइरं जिखुनु हरा मानो बेखौ जोंङो माने गथायनानै लाना फैयो ओमफ्राय जोंङो बे न'खरनि मानसि मानसिफोरना बोर साबस्रिबोयो आरो
नंगौ नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय जोंङो बे मोसानानै मोननाय माने माइरं बा रांफोरखौ जमा दोनथुमो आरो दोनथुमनानै बेनिफ्राय बैसागुआ जोबब्लाथाय माने बेखौ ओ सबबो गामिनि मानसि बा लोगो नांनानै बा ज' जानानै खानाफोरबो जानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ जोंनाथ' बैसागु होनबाथ' जोंना जोबोद रंजानायनि बे मोनसे फोरबो आरो ना नोंथां जेराव जोंङो जेर मोसौ थुखैखांनानै जोंना बै नैथि सानखालिनिफ्रायनो जोंना रंजानायनि फोरबो जायो जेराव जोंङो
औ
बायदिसिना जोङो गेदेरा उन्दैनो बोर होयो आरो उन्दै फोराबो गेजेरफोरनिफ्राय बोरखौ लायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंना बै से सानखालि जोंना मानसिनि सानखालि जोङो बर' हारिनो बायदिसिना जोंना गानग्रा जोमग्रा जेरै जरै हिनजावसाफोरा दख'ना हौवासाफोरा गामसा बायदिसिना गाननायखौ नुयो आरोना नोंथां बेनि बेनि जोंना थामथि सानखालि जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै जोङो गामियाव न'खर न'खर जोङो गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जोङो जयै मोसाहैनायखौ नुयो आरो जोङो बेबादि मोसा जाहैब्ला जोङो बिगोमाया जि एसे हरो माइरं फैसा जि एसे हरो जों बेखौनो गोसोखौ गोजोननानै जों लानानै फैयो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो मोसाबाय थानानै जोङो बै जोंना जोबनायजों सानसिम जोङो मोसानाय जायो आरो जोङो मोसाहांब्ला जोङो जि एसे मोनदोंमोन बे खौ जोंङो जयै ओंखाम बोथिसे जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जोंङो माने बैसागुआवबो बर'फोरा माने गोखा गोखै गोबाब बायदि रोखोमनि माने मैगं खांनानै जानाय हुदाबो दोङो आरो औ नोंथां ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरावनो जोङो बे सदाबा थाराय गाज्लि ओमफ्राय रायदों बिजौ लाफा सायख' ओमफफ्राय खार' खान्दाय बिजौ बुरि थखन मायसन्द्रि सिब्रुथारा ओमफ्राय दोंस्रेम दिंखिया बेफोर माने मैगंफोरनि गेजेराव जोङो मोनसनिखौ माने खांनानै संनानै जायो आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा खान्थाल थाइजौ गोरलैफोरखौबो होफानानै जायो आरो ओमफ्राय माने बै बैसागु समाव जोङो बेफोरखौ खांथिंनानै बा स्नि फिथा मैगंखौ जायोब्ला बेराम आजारफोरा जाया होननानै फोथायना लानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
औ नोंथां
बेनि उनावथ' जोंना बैसागु बोथोराव जोङो गोबां बायदिसिना जोङो फांसन नङाब्ला जोङो फुजा बायदिसिना जोंनि जानायखौ नुयो आरो नोंथां बेफोराव जोंना औ जोङो खाथि खाला जोंनि गामि खाथि खाला नङाब्ला जोङो बाय गोदान जायगाफोराव जोङो बायदिसिना जोङो बादायलायनाय जोङो नुयो आरो नोंथां खेलायानो जा नङाब्ला जोङो खा रनाय मोसानाय मेथाइ खननाय बायदि गथ' गथ' गथाय जोङो सेंग्रा सिख्ला बायदिसिनायाबो जोंनो मोसानाय मुसुरनायखौ जों नुयो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना जोंना जेरै जोङो बर' हारिनि जोंना मोसा मोसाग्रा जोंना रोजाबग्रा बायदिसिनाखौ जोङो गेदेरफोरखौ जोङो लिंनानै बिसोरखौ जोङो मेथाइ खनहयो नङाब्ला जों बिसोरखौ मोसानायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ बेफोरबादिनो जों माने ओ गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो प्रग्राम लानायखौ नुयो आरो ओमफ्राय बेफोराव माने ओ हा रसाफोराबो गावसोरनि गाननाय द्रेसफोरखौ गानो ओमफ्राय बर'फोराबो गावसोरनि गाननाय द्रेस फोरखौ गाननानै माने रंजालि बैसागुखौ फालिलायो ओमफ्राय बेबादिनो बेफोर ओ रंजालि बैसागु फालिनायाव माने बायदिसिना रोखोमनि खेला होनाय जायो आरोना
नंगौ नोंथां
औ नोंथां जेरै ओ खारनाय बारनाय काबादि खेला दिरुं बोनाय ओमफ्राय लोगोसेनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय माने मोसानाय रोजाबनाय बादायलायनाय बायदिसिना माने उम फोरबोनि थाखाय थाखाय ओ बैसागु रंजालि फोरबोनि थाखाय ओ फालिनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो रंजायो आरोना बैसागु फोरबोआव
उम
ओमफ्राय जोङो बैसागु समाव माने ओ बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौबो खुंनाय नुनो मोनो आरो नों
थां
औ नोंथां
बे जोंनाथ' बैसागोखौ जोङो जोंना बैसागोनि माहाया जोंना लास्ट लास जेब्ला जोंना बैसागोआ जोबनो गोनां जायो अब्ला जोंना बैसागोनि बे जोंना दानाव जोंना हाबा फुथलिखौबो जानायखौ नुयो आरो नोंथां जेराव जोङो बेयो जोबोर बर' हारिनि मोनसे सिनायजाथाव बेयो मोनसे हुदा आरो नोंथां जेराव जोङो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनायफोरखौ जोङो लानानै जोबोर आबै आबौखौ जोङो बरायनानै जोङो फालिनाय बेयो मोनसे मोनसे फोरबो आरोना नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो माने गोदो बांसिनै ओ रंजासिननायखौ नुयोमोन आरो दानिया एसे खम जालांबाय आरो रंजानायफोराबो एसे माने सोलायनो हमबाय आरो जेरै ओ सिगाङो जेनेबा खाम सिफुं लानानै बांसिनै ग्रोम ग्रोमै मोसायोमोन ओमफ्राय दानिया बारा बेफोरबायदि मोसानायखौ नुबांलिया ओ जाउनाव दा जेरैबायदि डिजिटेल मुगाबो नालाय बेनि थाखायनो माने बक्सफोरदोंबो खायसे खायसेखौ मोसानाय नुयो आरो बायदिसि ना बेलेग बेलेग गामिफोराव ओमफ्राय खायसे खायसे खायसेया माने ओ मोसानायाव जौबो लोङो आरोना रंजानायाव बैसागु बोथोराव आरो जौआथ' बयनिबो न'आव थाखायो नालाय
नंगौ नोंथां नंगौ औ औ होनब्ला नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायमोन नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां